नोंथाङा खोनादों ना
औ नोंथां खोनादों
औ नोंथां आं नों थांनिसिम फन हरनाय जाहोनानो जाबाय आं नोंथांनिसिम मोनसे सोंलु लानानै फ फैदोंमोन नोंथाङा खोनादों नना
औ नोंथां खोनादों
औ नोंथां बिदिब्ला आं नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांनिसिम मोनसे सोंलु लानानै फैदोंमोन
औ नोंथां
औ नोंथां नोंथां नोंथाङा दोरोङारि मबाइल फननि बागै एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां हागोन बिब्दिब्ला मबाइल फन होननो थाङोब्लाथ' नोंथां मबाइल फना बिगियाननि मोनसे गोमोथाव दिहुनथाइ नङा होम्बा
औ औ नोंथां नंगौ
औ नोंथां मबाइल फनजोंनो जोङो जायखिजाया जाथाय एबा बायदि खबरफोरखौबो खम समनि गेजेरावनो बेनि जोहै मोननो हानाय जायो
औ औ नोंथां
औ नोंथां आरो मबाइलजोंनो जोङो स्कुल कलेजनि फरायसाफोरखौबो बायदि आयदानि गियान सोलोंनायावबो मदद खालामो
औ औ नोंथां
औ नोंथां बुंनो थाङोब्ला नोंथां मबाइलआ ओंखार गोजेननायनिफ्रायनो मानसिनि गोबां ओ खामानि ओ गोबां खामानियाव नो ओ गुरै जानानै फैबाय ओं ओं नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायदो।
औ औ नोंथां मबाइलखौथ' गुबैयै बर'फोरा जानबुं होननानैबो बुङो नङा होम्बा नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथां बिदिनो मबाइल एबा जानबुंङाथ' गिबि ओंखारजेननाय समाव दानि जुगनि बायदि इन्टारनेट सालायनो हानाय एबा भिडिअ' बा गान बायदि नायजानाय एबा गानारि खोनासंनो हालायनाय नङामोन आरो। आरोना नोंथां।
औ नोंथां
औ औ बिदिनो ओंखारजेननाय समाव मबाइलाव फनल' राय्लाय जायो। मोन एबा खौरांल' लाजायोमोन आरो।
औ नोंथां
औ औ नोंथां बिदिनो समजों लोगोसे बेबो एडभान्स जानानै फैबाय आथिखालाव मबाइलजों जों गोबां खामानिफोरखौनो गुरैयै मावनो हानाय जानानै फैबाय आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ औ आरोबाव जों मबाइलाव फेसबुक इउटुब बायदिफोर खौबो बाहायनो हायो।
औ नोंथां।
औ नोंथां ओं जेरैहाय वाटसाब जों बिदिनो लोगोफोरजों एबा सिनायलायनायफोरजों भिडिअ' कल एबा मेसेज आरि गेलेनो हायो आरो। आरो जोङो इयउटुबाव गोबां इन्टारटेनमेन्टनि भिडिअस फोर नायनो हायो आरो फेसबुकआवबो। बिदिनो जोङो भिडिअ' आरिबो नायनो हायो आरो निजनि एप एकाउन्ट खुलिना लानानै आरो बिदिनो आथिखालाव इन्सटाग्रामबो फैबाय जाय फेसबुकजोंनो एसे मिलायो आरो।
औ नोंथां
अ नोंथाङाबो एसे फोरमायदो बिदिब्ला
औ नोंथां। ओ बेफोरनि अनगायैबो जोङो मबाइलजों फालांगि खालामनाय जेरै इ कमार्स इ बेंकिं इ लार्निं टिकेट दाननाय आरो बायदि बायदि ओ खामानि फोरखौबो ओ बेनि हेफाजाबजोंनो ओ मावनो हायो।
औ औ नोंथां।
औ नोंथां। बिदिनो ओ मबाइलनि मबाइलनिबो माने ओ गोबां गुबुन गुबुन नामफोर दं जेरै ओ नकिया रियेलमि सेमसां रेडमि वान प्लास आइफन ओमफफ्राय लाभा मटर आला टेक्न' ओमफफ्राय माइक्र'मेक्स बायदि बायदि औ नोंथां।
फनाथ' आरो आथिखालनि जुगाव जोबोद ट्रेन्दिंआव सोलिगासिनो आरो जायनि दामाबो एसे गोबां आरो गुबुन मबाइलफोरनिख्रुइ आइफना
औ नोंथां नंगौ। ओमफ्राय नाथाय जोङो मबाइलखौ माने बांद्राय बाहायोब्लाबो माने देहानि गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनो आरोना।
औ औ
औ नोंथां। नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन औ। नंगौ जों बांद्राय मबाइल खौ बाहायोब्लाबो जोंनि देहानि थाखाय बियो खहाबो खालामनो हायो। जेरै उन्दै बैसोनिफ्रायनो बेखौ बांद्राय बाहायोब्ला मेगनजों लोगोसे मेलेमनिबो खहा जानानै फैयो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां मानो होनबा बेवहाय मबाइलनिफ्राय रेडियेसन गयो नालाय
औ औ नोंथां।
औ नोंथां बेनिखायनो जोङो माने उन्दुनाय समफोरावबो मबाइलखौ इदि खाथियाव दोनना उन्दुनाङा आरोना।
औ औ आरोबाव जोङो। फरायसा आरो लाइमोनफोरा बिनि थार बाहायथिखौ मिथियैनि जाहोनाव गोबां खहानि मोगा मोगि जानांगौ जायो आरो नोंथां नाथाय। नाथाय बियो नोंनि बाहायनायनि सायाव सोनारो आरो। जेरै जों मोजांनि लामायाव बाहायोब्ला मोजांथिं थांनो हागोन। आरो गाज्रिथिं बाहायोब्ला गाज्रियैनो सोलिलांगोन आरो। औ जेरै जोङो गाज्रिथिं बुंनो थाङोब्लाथ' एबा मबाइलनि गोहोमनि बागै फ्राय बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथां नोंथाङाथ' मिथिखायो नङा होमब्ला आथिखालाव फरायसाफोरानो फरायनायखौ गारनानै अनलाइन गेम आरो रंजा बाजानायजों बांसिन मुखुब जानानै थायो आरो।
औ नंगौ नों
औ औ नोंथां। बिदिनो आरो गोबां सुबुंफोराबो बेवहाय मुखुब जानानै गावनि आंगोफोर जेरै सोमोन्दोनि मानसि खासि आरो खाथि खालानि मानसिफोरजोंबो आनज्रायलांगासिनो दं आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ औ नोंथां आरो बेजों लोगोसे नोंथां गोबां सुबुङानो ससियेल मिडियाखौ माने मोजाङै बाहाया आरो बे फोरो सम समाजखौ गुबुंले खालामनो हमगासिनो आरो ससियेल मेडिया नि जोहाय
औ। नंगौ न
औ नोंथां बिनिखायनो जों मबाइलखौ बाहायनो सांग्रां जानांगोन आरो।
औ नंगौ नोंथां ओमफ्राय बिमा बिफाफोराबो माने औ।
फरायसाफोरखौ नोजोर होनांगोन आरो।
ओं नंगौ।
नोंथाङा एसे फोरमायदो बिदिब्ला
औ नोंथां बिदिनो मबाइला मोजांजों लोगोसे गाज्रिबो गोहोम खोख्लैयो।
औ औ नोंथां।
औ नोंथां। मोजां खाबुखौ मानसिया लायोब्ला जौगानाय फारसे आगान सुरनो हागोन आरो ना।
औ नोंथां।
औ नोंथां आरो गियानखौबो फुवारनो हागोन।
औ औ।
औ नोंथां ओ मबाइलनि बाहायनायजोंनो ओ मानसिनि खामानियाबो जोबोद गोरलै जानानै फैबाय। आथिखालाव
औ औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां। आरो ओ जोङो न'आव जनानैबो माने अनलाइन हाथाइ फोरबो खालामनो हायो गुबुन गुबुन वेबसाइट एबा माइक केटनि गेजेरजों जेरै ओ फ्लिपकार्ट मेन्ट्रा मिश' बायदि बायदि ओ नि गेजेरजों माने अनलाइन शपिं एपफोर दङ आर'।
औ औ न'निफ्रायनो जनानै जोङो बेफोरनिफ्राय अनलाइन खालामनो हायो आरो। जेरै गान्नाय जोमनायबो मोननो हायो बेफोराव आरो ओ सान सानफ्रोमबोनि सलिनाय थाव संख्रै बेफोरखौबो जों मोननो
ओं नोंथां गासैखौबो मोननो हायो आरो ना जोङो। ओं नाथाय जोङो माने इन्टारनेटनि थाखाय ओ बाहायनाय टावारनिफ्रायबो गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनो।
औ औ जेरै बेनि रेडियसन ओंखारनायनि थाखाय गोबां दाउफोरानो थैलांनो हमबाय आरो गोबां दाउफोरखौनो आथिखालाव नुनो थां लिया बे रेडियसन ओंखारनायनि थाखायनो। औ औ। थां
ओम
ओ बिदिनो आरो जोङो मबाइला मोजांनिबो मोजांबो आरो गाज्रिबो आरो बेयो जोंनि बाहायनायनि सायाव सोनारो जेरै जोङो मोजांथिं बाहायोब्ला बियो अराय मोजाङैनो थांगोन आरो जोङो मबाइलखौ जुदि बाहायनो रोङाब्ला थाय इन्टारनेटखौ जोङो आबां साबां बाहायोब्ला गाज्रिथिं थां-थांगोन आरो। बिदिनो ओंखारजेननायनिफ्रायनो जोंङो गोबां खहा माने खहाबो मोनदों आरो बेनि गेजेरजों लाबबो मोननो हादों आरो मबाइलनि
औ नोंगौ।
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैब्लाय। फैबाय। औ नोंथां आसा खालामो जों बयबो मबाइलनि मोजां बिथंखौ बाहायना मोजां मावलांनो हागोनखौ।
औ नोंथां आरो नोंथांनिसिमबो उम नोंथांसिम आसा खालामनाय थाहरबाय जे ओ नोंथांनिफ्राय आरोबाव गुबुन गुबुन माने आयदाफोरनि सायाव ओ मोजाङैनो नोंथांनिफ्राय उम फोरमायनायखौ मोननो हायो जाहाथे
औ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां बे खिनियावनो फोजोबनाय जाबाय जोंनि बुंथिफोरखौ।
औ।
दे बिदिब्ला औ औ गोजोन्थों।
ओम।